जानो
खोनादों नोंथां
औ खु-खुलुमबाय नोंथां । अ आं जनानै दङ नोंथां ओ गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलाय हरनाय जासिहरनाय थाग्रोबाय नोंथांनिसिम।
औ नोंथां ओ नोंथांजों आङो जोंनि बर'फोरनि रंजालि बैसागु फोरबोनि बागै एसे मिनथिनो हागोन नामा नोंथां? एसे फोरमायना होनो हागोन नामा औ औ बिदिबा नोंथाङा एसे फोरमायना होदो जोङो जोंनि बर'फोरा रंजा जालि बैसागुखौ नोंथांमोननि ओनसोलाव मााबायदियै ओ फालिनाय जायो बेखौ नोंथाङा एसे आंनो फोरमायना होदो
औ जागोन नोंथां
औ नोंथां
जों बैसागु होनोब्लाथाय जोंनि बर'फोरनि ओ रंजानाय फोरबो
औ औ नंगौ नोंथां औ औ नं
औ ओ जोंनि ओनसोलावहाय जोङो बैसागु फोरबो खौहाय मोननै ओ मोननै हाबायाव रानो आरो बाहागोआवहाय औ मोसौ बैसागु आरो मानसि बैसागु। गिबियावनो जोंहा मोसौ बैसा गु जायो नोंथां मोसौ बैसागुआव जोंहा मोसौखौ थुखैयो औ मोसौखौ थुखैनायाव जोंहा गोबां मुवा बेसाद नांगौ जायो बेफोर मुवा बेसादखौ जोङो मोसौ थुखै मोसौखौ थुखैनायनि सिगांनो ना खेग्रोनानै लानांगौ दा जोंहा मोसौखौहाय सैथ दाननि जोबथा खालारावहाय थु खैनाय जायो बे थुखै बेखौ थुखैनो थाखाय जोंहा ओ दिग्लि लिथि थाराइ ओ फान्थाव रं बे खौहाय नांगौ रं गोथां बिनिफ्रायहाय जोङो बेखौ मोसौ थुखांनायनि सानसे सि गाङावनो जों बेखौ खानानै ओ लाब नागिरनानै लाबोनानै न'आव दोनफैयो बेनि उनाव अखानायै मोसौ थुखै खालि जोङो ओ बेफोर मुवा बेसादखौ फुङावनो दुगैस्रां लोबस्रां स्र' जानानै मानसिया बेनिफ्राय जों बेफोर मुवा बेसादफोरखौ हायो हानानै जोङो माला सुयो औ माला सुनानै जोङो ओ मोसौनो फुथा फोनो जे ओ थौ एबा सारायनि खिथुनि हांगारखौ हलनानै थाव गुबै फोनानै जों बिसोरनो फुथा फुनो दा बे बे फुथा फोननायनायनि जा फोनानो जाहैबाय मा बैसाग ओ बैसागु मोसौ बैसागुखालिथ जों मोसौखौ से फोथाराव हेंगारना दोनहैयो नङा होनबा नोंथां औ बिब्दिनो जों मोसौ खौ सानसे हेंगारना दोनोब्ला गोदोनि दिनावथ जों दानि बायदि फोथाराव बिदिनो लान लांदां नङामोन नालाय हाग्रा बंग्रासोमोन नालाय बिबदिनो मुफुर मोसाफोरा जाहाथे मोसौ खौ अरा बिनि थाखाय जोङो ओ माने फुथाखौ फुननाय जायो होननानै जों मिथिनानै मोनो आरो नोंथां। औ बेनिफ्राय जोंहा ओ बिब्दिनो मोसौखौ थुखैखांनानै जोङो मोसौखौ थुखैनाय समावहाय जोंहा मोनसे सल' खननाय जायो जे लाव जा फान्थाव जा बोसोरै बोसोरै एर नोंसोर हानजा हानजा होननाय बे सल'वा।औ बेनिफ्राय जोंहा औ बेनि उनाव जोंहा मोसौखौ थुखैखांनानै फोथाराव हेंगारनानै दोनो हेंगारना दोननानै जोङो न'आव फैफिनाय फैफिनब्लाथाय जोंहा बेफोर मुवा बेसाद हानानै लांनाय फोरखौ न'आव लाना फैयो न'आव लाना फैनानै न'नि उनसुदा उखुमावहाय सारनाय जायो बिदिनो ओमफाय सारनानैहाय जोंहा जा माला सुना लांनाय बेफोर मुवा बेसाद बेफोरखौहाय जोङो गलिनि उखुमावहाय थेबना दोनो न'मा न'नि उखुमावहाय थेबनानै दोनो। औ बिब्दिनो जोङो मोसौ बैसागुखौ फालियो आरो बिनि उनावहाय मोनाबिलियाव मोसौखौ लाबबा जोंहा फागा गोदान होयो। फागा बोरायखौ गारनानैहाय औ बिब्दिनो औ मोसौ बैसागुआ ओनसोलावहाय फालिनाय जायो आरो बेनिफ्राय जोंहा बिनि उनाव मानसि बैसागु बैसागुनि से खालारनिफ्राय जोंहा मानसि बैसागु जाहैबाय। मानसि बैसागुआवहाय औ इंरा ओ एप्रिल माहायनि फरटिन ओ जिब्रै खालारनिफ्राय जोंहा ओ बैसागु आरो बैसागु जायो बैसागुनि से खालार औ। बेनिफ्राय जोंहा ओ बिनि उनावहाय मानसि बैसागु। मानसि बैसागु खालि जों गिबियावनो बैसागुनि से ओ थारिगाव फ्राय जों गिबियावनो फुङावहाय सिखारनानै ओ न'खरफोरखौ फोरस्रां नानै न'खर औ दुगैस्रां लोबस्रां स्र जानानै न'खरनि ओ इसोरखौहाय फुजियो। फुजिनानै जोङो ओ इसोरखौ फुजिखांनानै न'खरनि गेदेमा सुबुंफोर खौबो खुलुमो बा उन्दैफोरखौबो बोर सास्रियो आरो बिनि उनाव जोङो गामिनि गा सैबो उम गेदेमा सुबुंफोरनि फ्राय बोर लायो आरो नोंथां। औ। बिनि उनावहाय जोंहा बिनि ओ से बैसागुनि नै खालारनिफ्राय मोसानो ओंखारनाय जायो आरो बिब्दिनो जोंहा औ मोसानो ओंखारनायाव जोंहा गाननाय ओ द्रेस बा गाननाय जोमनाय फोरा जाहैबाय दख'ना बर'फोरनि दख'ना थावसि रेगे रेगां फा गोनां आगर फास्रा आर'नाइ बेफोरबायदिनो गामसा बे फोरबायदिनो जों गाननानै बर'नि जा गाननाय बर' हारिनि जा ट्रेडिसनेल बेखौ गाननानै जोङो मोसानो ओंखारनाय जायो आरो बेनिफ्राय जोंहा बेयाव मोसानो ओंखारनायाव लानाय दामजुफोरनि मुंखौ बुंनो थाङोब्ला जोंहा खाम, जथा सेरजा, सिफुं, जाबस्रिं, थरखा बेफोरखौहाय जों लानानै थांनाय जायो आ रो नोंथां।औ बेनिफ्राय जोङो बैसागुनि नै खालारनिफ्राय लानानै बैसागुनि स्नि खालाराला से मोसानाय जायो आरो बैसागुखौ औ। औ बिनिफ्राय जोङो बिबदिनो गामि गा गामि गामि मोसा जोंनि गामियाव जेनेबा जोंनि बे ओनसोलाव मोसाखाङोब्ला जों गुबुन मोनसे गामियाव थाङो बिब दिनो ओ बिबदि मोसानानै जोंनो जा थाइसे थाइनै रां हरो बा माइरं बेफोरखौहाय जों जमा लाबनानै दोनथुमनानै बेफोरखौ फान नानै जों खानानै खाना जायो आरो बिदिनो जमानो औ। औ बिनिफ्राय जोंहा ओ बैसागुनि जोबथा खालारा जोंहा बैसागु बिदाय बैसागु बिदायाव जोंहा बिब्दिनो फांसन मोनसे खुंनाय जायो गामियावहाय बिब्दिनो गामिनि गासैबो रायजो राजाफोर लोगो नांनानै गामियाव बिब्दिनो गामिनि गथ' गथ'फोरा जाहाथे रंजायो मोसायो बिनि थाखाय जोंहा बिबदि फांसन खुंनाय जायो आरो ना। दा नों थां ओ आंबो नोंथांनि फ्राय बैसागु फो फोरबोनि बागै फंनैसो बाथ्रा मोनथिनो हागोन नामा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां हागोन। नोंथाङा आवगायसो सिगाङाव बुंलांनाय बायदि ओ जोंनि ओनसोलावबो बैसागुखौ बेफोरबायदिनो फालिनाय जायो नोंथां। ओ बैसागुआथ' जोंनि मोनसे मोनसे आंगो फोरबो नालाय बर'फोरनि ओ आमाय थुख्लु मोनसे आंगो फोरबो होनना बुंनाय ओ बुंनाय जायो आरो जोंनि बरफोरनि एंगार हायि मोनसे फोरबो आरि बे बैसागुआ।
औ नंगौ नोंथां।
ओ नोंथाङा आवगायसो बुंनाय बायदि जोंनि ओनसोलावबो सैथो दानि जोबथा खालार खालि जोङो मोसौखौ थुखैनो लाङो आरो दैमा नङाबा फुख्रिफोराव जेरै नोंथाङा बुंनाय बायदि गिबियावनो जोङो दिग्लिगुथि, थाराय, हालदै, पानि लाव, फान थाव बेफोरखौ जों हानानै आरुं मोनसे फिसा जिरनानै जों बेखौ माला बानाय बानायना लानाय जायो आरो नोंथां। बेनि उनाव जोङो बेखौ मोसौखौ थुखैनाय समाव जोङो ओ बेफोर हाना लानायफोरखौ जोङो सारनानै जेरै ओ थारायफोरजों दिग्लिगुथिनि दिग्लि गुटिफोरजों जोङो जेनेबा जोङो बेखौ सारो आरो बुयो आरो जों जेनेबा बुनानै जोङो ओ थुखै हैैनाय जायो। बिनि उनाव जोङो मेथाइ खानो गोदोनि आजै आजौ मोना गालांनाय मोनसे खुगा मेथाइ जेरै लाव जा फान्थाव जा बोसोरै बोसोरै बारायलांबाय था बे मेथाइखौ जोङो खननानै औ मोसौखौ जोङो ओ फुख्रि नङाबा जोङो दैमाफोराव थुखै नाय जायो ।बिनि उनाव जोङो मोसौनि औ फागा गोजामखौ जोङो दिग्लिगुथि बिलाइ, थारायजों जोङो थुनानै गारबोनानै गोदान जोङो फागा गोदानखौ जोङो लागायना होयो। होननाय जायो आरो मोसौनाव।
औ नंगौ।
बेनि उनाव जोङो मोसौखौ उदाङै हगारनानै होनाय जायो आरो नोंथां गांसो जानो। ओ बिनि उनाव माला सुनाय बे थाराय फोरखौ लाबोनानै जोङो जोंनि मोसौ खाग्रा गलि नि ओ उखुम ओ सायाव जोङो ओ बे ओ दिरुंजों बानायनाय मोनसे मालाखौ जोङो थेबनानै दोननाय जायो आरो खुम मुदायाव। औ औ बिनि उनाव औ बिनि उनाव जोंनि मोसौ ओ बैसागु ओ जोबनायनि उनाव जोङो ओ से खालार खालि जोंनि मानसि बैसागु ओ मानसि बैसागु फोरबोआव जोङो जेरै जोंनि बर' फोरनि दख'ना थावसि रेगे रेगां आगरनि फास्रा गस्ला ब्लाउस गोजा बेफोरखौ गान नानै जेरै जोङो खाम सिफुं, जथा, सेरजा, गंगोना, जाबस्रिं ओ थरखा बेफोरखौ लानानै जोङो बैसागु फोरबोखौ रंजाहैयो आरो न' खर न'खर थांनानै औ जेरै जोङो जायनिबा न'खराव थांगोन बे न'खरनि ओ सुबुंफोरा जोंनो अनानै ओ जेरै फैसा एसे माइरं एसे होरो जा हरो जों बेखौ ओ लानानै फैयो आरो अननानै हरनाय नालाय औ बिनि उनाव औ नोंथाङासो जेरै ओ आवगायनो बुंलांनाय बायदि जोंङो बैसागुनि जो बथा खालार खालि जोंङो लावखार ओंखाम जानाय जायो आरो नोंथां जोंङो
औ नंगौ
जेरै जोंङो ओ जोंनि जोबथा बैसागु खालि जोंङो गोखा गोखै ओ बेफोरखौ जानाय जायो ओ एक्स एकथा बिदनि जेरै जोंनि देहानि ओ बेमार आजार खारो होन खार होननाय गोदोनि सुबुंफोरा बेखौ जोंङो दासिमबो मानि बोनै जोंङो ओ बेखौ जानाय जायो आरो नोंथां बैसागुनि जोबथा खालार खालि जों जोंङो जेरै ओ औ दानि गोदोनि ओ जुगाव बिदि ओ फोरबोफोर खुंङा मोन दानि जुगाव जों फांसन फोर खुंनाय जायो जेरै खेला ओ बे बादायलायनाय होयो बैसागु मेथाइजों मोसानाय बादायलायनाय होयो बेफोरखौ जोंङो दानि ओ जुगाव जों नुनो मोनसै आवगाय ओ गोदो खममोन ना लाय एफा नुनो मोनामोन औ दानि जुगाव जोंङो गोबांखौनो ओ सोलायनाय नुसै आरो बैसागुआव खुंनायखौ औ ओ जेरै जोंङो बैसागु फोरबोआव जोंनि मोनसे बरनि बावखुंग्रि फोरबोखौबो जोंङो मोनसे जोंनि आंगो फोरबो हिसाबै जों बावखुंग्रिखौबो ओ फालिनाय जायो आरो नोंथां जेरै बेयाव खाम सिफुं फुं जथा सेरजा बेफोरखौ लानानै जोंङो बर' हारिनि दामजु ओ ओ आरो जोंनि ब र'नि दख'ना थावसि बेफोरखौ गाननानै जोंङो ओ बावखुंग्रि हाजो फोरबोखौबो जों जोंङो बैसागु फोरबो हिसाबै फालिनाय जायो आरो नोंथां
औ नंगौ
औ ओ नों नोंथां होमबा दिनैनि जोंनि समा एसिययावनो दोनथनिसै नामा नोंथां उनाव लोगो मोनगोनखौ आसा थिबाय नोंथां
औ नों औ नोंथांजों सावरायनो मोननानै आंबो जोबोर गोजोननाय मोनबाय नोंथांजों गोबां मोनथिनो मोनि बाथ्रा मोनथिना मोनबाय बेनि थाखाय नोंथांनिसिम जोबोर साबायखर गोजोनथों नोंथां औ गोजोनथों